हेल' औ खोनादों नोंथां।
औ ओ आं नोंजोंहाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला मा टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां
अ जोंङो दा बरनि हारिमु बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनग्रो
औ जागोन नोंथां बरनि हारिमु होननानै बुंङोब्लाथ जोंहा‌ ओ बरफोरनि जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जयै लानानैनो जोंहा हारिमु मोनसे हारिमु जायो नंङा होमबा
नोंगौ नोंथां
बरफोरहा गावहानो हारिमु दंखायो बे बरनि हारिमु जों एंगारनो हाया माब्लाबाबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि हिसाबै दङ जोंहा मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जयैनो बेफोरनो हारि मोनसे हारिमु जायो मोनसे हारिमु आरो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव दंङ जोंहा ओह बरफोरा गावहानो आंगो हारिमु दंखायो जेरै गाननाय जोमनायफ्रा जोंहा बरफोरानो जेनेबा जों दखना बर हिनजावफोरा जों दखना गानो जोंखौहाय दखना गानोब्लानो गुबुन हारियाबो सिनायखायो बर माने बर होननानै
नोंगौ नोंथां
गाननाय जोमनायजोंनो जोङो सिनाय मोनसे जों मोनसे हारि होननानै जेनेबा मोनसे बरनि हारिमु होननानै जोङो बेखौ सिनायथि होनो हायो
औ
जेरैहाय गाननाय जोमनायाव दङ जोंहा दखना जोमग्रा आरनाइ गामसा बेफ बेफोरनो जोंनि बर‌ हारिमुनि गाननाय जोमनाय दा जोंङो बर आइजोफोरा औ बर‌' आइजोफोरा दखना जोमग्रा गानो ओ बर' हौवाफोरा जोङो आरनाइ लायो गामसा गानो।
उम
ओ बेफोरनि बेलायाव जों गाननाय जोमनायखौहाय जोङो गावनो दानानै गानो गोदोनि समाव गावनो बांसि सिम लानानै लुनानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे सोलायबोबाय दानि जुगावहाय जोङो बुं मा होनो गुबुननि दानायफोरखौबो गानसै आरो जेनेबा दखना बिदिनो गोदोनाथ बेबायदिनो बिदन ओह मिथिंगायाव नुनाय बेबायदिनो आगरफोरखौहाय एरनानै जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन दखना बिदनफोर दाथ आलदा आलदा ब्रेन्डनि ओंखारबाय जों बेफोरखौबो गानो थेवबो जोङो दखना होननानैहाय
दखनाखौहाय दखना गानब्लानो गुबुन हारिया सिनायखायो आरो जोंखौ बर‌' होननानै।
ओं नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो दङ जोंहा ओ जानाय लोंनाय। जानाय लोंनायावबो बुंनो हायो जोङो। ओ जेरैहाय अनला ओंख्रि जोंहा ओंख्रिफोरनि माबाखौ नायनानैहाय ओ गुबुन हारियाबो सिनायथि ओ जोङो सिनायथिखौ होनो हायो आरो गुबुन हारिनोबो जेनेबा बर' बर'फोरा अनला ओंख्रि जायो नारजि जायो नाफाम जायो।
औ।
ओ खोथु जानाय लोंनाय आरो जौ जौ गिसि बेफोरखौ लोङोना बेफोर। बेफोरहा बेफोरो जोंहा ओ जि आइ टेक मोनबाय दा।
औ।
जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिफोरा जोंहा गासै ओ ओंख्रिल' नङा गासै टुइन्टिवान था जि आइ टेक मोननायखौ जोङो मोननो हाबाय जि आइ टेक बर'फोरा। सिनायथि जानो हाबाय आरो गुबुन हारिफोराबो जोंखौ सिनायबाय। बे बे बुस्थुफोरा बर'फोरनि होननानै। दा बुंनो थाङोब्ला जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंहा दङ बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय मोसानाय मोसानायनि बेलायावबो जोंहा बर'नि हारिमु होननानै सिनायथि होनो हायो जोङो ओ जेरैहाय बा-बागुरुमबा मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय। बेफोर मोसानायनि गेजेर जों हाय जोङो गावखौ सिनायथिनो हायो आरो बेफो बेबो मोनसे बर'नि हारिमु होननानै दा-दाथ' मुलुगनाङैनो मिथिनाय बायदियानो जाबाय बा मिथिबाय बागुरुमबा मोसानाया बागुरुम्बा मोसानाया बर'नि मोनसे मोसानाय होननानै बेबो मोनसे बर'नि हारिमु होननानैहाय जों सिनायथि होनो हाबाय आरो गावखौनो ना।
औ।
बेबायदिनो नोंथाङाबो हाय बर' हारिमुनि सायाव एसे फोरमायग्रोदो नोंथां।
जागोन नोंथां। ओ नोंथाङा थारैनो बर'फोरनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय। दा हारिमुवा मा मोनसे हारिनि थाखाय। जोबोद एंगारथावै आरो माने हारिमु नङाबा मोनसे हारिया। जौगाखांनो थांना थानो औ गोब्राब होननानै बे हारिया बे दावगानाय हारिफोरजों दावगालांफानो गोब्राब आरो बिदिनो बर' गुबुन गुबुन हारिया जेरै गावहानो आंगो हारिमु दङ बेबाददिनो जोंनि बर' हारियाबो गावहानो मानि आंगो हारिमु दंखायो जेराव बर'फोरनि गासै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय। धोरोम आसार खान्थि हुदा गासैबो दंजोबो ना बर'फोरा। जेरै औ नों बिथाङा बुंलांनाय बादिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव दङ जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनि। ओमफ्रायनो मा आइजोफोरा दख'ना गानबोयो। ओमफ्राय बिनिखायनो बर' हौवाफोरा गामसा गानो बेबादिनो। आइजोफोरा गाननाय दख'नाखौ बर' हिनजावफोरा गावसोरनो न'आव खुन्दुं दिहुननानै खुन्दुं लुनानै इन्दि एम्फौ लाना बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै मिथिंगानि बायदि मैया फिथाइ सामथायाइ बिफांनि बिगुर आरिनिफ्राय गाब फोर दिहुननानै बिदिनो मिथिंगानि समायना महरनि आगर फोरजों दख'नाखौ दायो गावसनि दानाय दख'नायाव महर होयो महर एरखाङो बेबादिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बे बेफोरनो आरो दंबावो जोंहा आर'नाइ बेयो बर'नि हारिमुनि मोनसे सिनायथि आरो बर'नि सिनायथि मान मोनजानाय मानि आर'नाइखौ जोंहा मा मान होनाय बि आथिङाव बाहायो आर'नाइया जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि नेरसोन बेबादिनो दङ जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायाव बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जोबोद धोनिखा आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिसोरो मा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौबो मुलि महरैबो जाबोदों जेरै दङ उसुमै दङ मानिमुनि दङ बिनि अनगायैबो दंबावो जि आइ थेक मोननाय आथिखालाव दङ जोंहा नारजि अमा ओंख्रि अनला ओंख्रि बेबायदििनो गोबां ओंख्रिफोर बर'फोरा जायो औ नाफाम दङ बेनि अनगायै बर'फोरा दामनाय देनाय बेलायावबो गोबां दामग्रा देग्रा दङ जेरै खाम सिफुं जथा गोबां रोखोमनि सेरजा बेफोरो मा बर'फोरनि मोनफा मोनफा हारिमुजोब आरो बेनि अनगायै मोसानाय बेलायाव दङ जोंहा बागुरुमबा मोसानाय बैसागु मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय थारैनो बागुरुम्बा मोसानायखौ हारिनाङैनो मुलुगनाङैनो मिथिनो मोनबाय सिनायथि मोननो हाबाय बे मोसानाया बेनि अनगायै जोंहा गोबां खुगा मेथायाइफोर दङ बर'हा गावहानो आंगो खुगा मेथाइफोर बैसागुनि खुगा मेथाइ बिदिनो गथ' बुरखायनायनि खुगा मेथाइ बिदिनो खामानि मावबोला खुगा मेथाइ खनो बेबायदिनो गोबां खुगा मेथाइफोर दङ आरो सल'बाथाफोर दं बर'फोरा आबौ आबौनि स सल'बाथा औ एम्ब्रु स्रोन मावरिया स्रोन बेबादिनो धोरोमनि बेलायावबो बर'फोरा गावहानो आंगो धोरोम दंखायो बाथौ धोरोम ना? बाथौ धोरोमखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों मिथिस'हायै समनिफ्रायनो। बिसोरो सिजौ बिफांखौ बाथौ बोरायनि बाथौ बोराय होननानै फुजिबोदों बिनि अनगायै धोरोम बाथौआथ' बर'नि धोरोम बेजों लोगोसे बिसोरो मा खेराइ फालियो गारजा होयो औ बेनि अनगायैबो बिदिनो बर'फोरा गोबां रंजाथाइ फोरबो फोर दङ जेरै बैसागु बेयाव बर'फोरा ज' ज'यै रंजालायो बेबादिनो जोंहा दमासि दङ दमासियाव बर'फोरा बिदिनो फिथा सौराइ लारु बेफोरखौ जालायो आरोना। औ बेबादिनो जोंहा आसार खान्थिफोरबो गोबां दङ। आरो। बेफोरनो औ बादखान्थिबो दं। बेफोरनो जोंनि गासैबो बेफोरखौ लाफानानैनो जोंनि बर' हारिमु आरो बर' हारिमुवा जोंना जोबोद गेरेमसा। औ। बेफोर हारिमुनि जोहैनो जोङो दिनैसिमबो दिनैसिम दावगाबोगासिनो दङ आरो बेफोर हारिमुवा माने जोंनिया अरलांगासिनो अरलांगासिनो बेफोर हारिमुनि हारिमुखौ गुबुन सुबुंफोराबो मा मिथिनो मोनबाय आरो जोंनि हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि सुबुं फोराबो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
औ।
थारैनो बर' हारिमुवा ओ जोबोद गेरेमसा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। बर'आ मोनसे ओ बर' हारि होननानै बयनिबो माबायावहाय सिनायजाबाय आरो मुलुगनाङैनो मि थिसारबाय जोंनि हारिमुनि गेजेरजों आरो ना बर'नि हारिमुनि गेजेरजोंनो।
थारैनो जोंनि बर' हारिमुवआव गासैबो दंजोबो दानाय लुनाय दं मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय संनाय खावनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो हाबा हुखा औ रंजानाय बाजानाय धोरोम आसार खान्थि आयेन नेमखान्थि गासिबो दंजोबो आरो जोंनि बर' हारिमुआव।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय ओ बे टपिकनि सायाव सावरायनानै नोंथांजोंहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना आं माखासे मिथियैखौ औ आं माखासे मि थियै मा मा होनो जिनिसफोरखौहाय नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथां। बिदिब्ला बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां औ।
जागोन नोंथां दे।